औ नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो दं।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा मावनांगौ गैयाब्ला आंजों दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा दायो जेबो हाबा मावनांगौ गैयाब्ला। आं कल खालामनाय जादोंमोनदि मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायाव, आरो बे आयदायानो जाहैबाय एबा टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बेफोरनि खेल एबा गेलेनायनि बागै नोंथाङा आंनि सिगाङाव सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन।
अ अब्ला दे बुंनायसाय नोंथां।
बिबदिब्ला। ओ गेलेनाय बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि खेलाफोरखौ जों गेलेनो हायो।
औ।
बेफोरनि मादाव।
जोंहा गेलेनाय खेलाफोरानो जादों फुटबल। क्रिकेट। टेनिस, भलिबल। आरो बायदि रोखोमनि खेलफोर खेलफोर दंबावो। जायफोरखौ जों गेलेनो हायो एबा गेलेनानै जोङो मोजां मोनो। बिब्दिनो जों गेलेनानै, गोबां जोंनि जिउआव दावगालांनो हायो। गेलेनायफोरजों जों गोबां रोखोमनि जों दावगालांनो हायो। आरो गेलेनायफोरनि मादाव, फुटबलखौ बुंनो थाङोब्ला। फुटबलाव सा जिसे जन गेलेगिरिफोरा बाहागो लानानै गेलेयो आरो क्रिकेटआवबो बिब्दिनो। सा जिसे जना बाहागो लानानै क्रिकेट गेलेनाय जायो। बेफोरो गेलेनायफ्रा गुबुन गुबुन जायगाफोराव दाब दाब जायगायाव जाबाय थायो। आरो गेलेनायजोंनो जोङो गोबां जौगालांनो हायो। आरो गेलेनाय जों दावगालांनो हायो जों गेलेनायजों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनो हायो एबा खेलाफोरजों गेलेहैनो हायो। गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जोङो गावनि गेलेनायनि रोंगौथिखौ देखायहैनानै बयजोंबो मोनथिजानाय एबा सिनायजानाय सासे सुबुं जों जाहैनो हायो।
औ
बेल' नङा गोबां रोखोमनि खेलाफोर दं। जोंनो फुटबल गेलेनो थाखाय जोंनो जुथा नांगौ जों फुटबलखौ जुथा लं हाफपेन्ट मुजा गाननानै गेलेनाय जायो।
औ
आरो जों क्रिकेटफोरखौबो बिदिनो बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय गाननानै गेलेनाय जायो।
औ
आरो जों गोबां रोखोमनि खेलफोर दंबावो जेरै खाबादिफोर बायदि खेलफोरखौ जों गेलेयो।
औ
बेजोंनो जोङो गेलेनायजों जों गावनि देहाफोरखौ जों थिगैनो आरो गोख्रों खालामनानै लानो हायो एबा गोख्रोङैनो थाबाय थानो हायो गेलेनायफोरजों
ओम
आरो गोबां रोखोमनि खेलफोर दंबावो बे खौ जों बुंजोबनो हाया आरो बेफोर खेलाफोरा गोदो-गोदायनिफ्रायनो फैबाय थानाय एबा गोदो-गोदाय आबै-आबौ मोननि समनिफ्रायनो फैबाय थानाय बे खेलाफोरा दानि जुगाव गोबां रोखोमनि खेलफोर ओंखारबाय गोदान गोदान आरो गोदो-गोदाय समाव बाराफोर गेलेयामोन बेफोरबायदि खेलखौहाय नाथाय दायो गोबां मानसिफ्रानो गेलेग्रा जाबाय एबा गेलेयो। आरो जोंबो गेलेनो हायो एबा गेलेयो जोंबो गेलेनानै बयजोंबो सिनायजानाय सासे सुबुं जानो हायो आरो गावनि जिउआव नांगौ जानाय खामानिफोरखौ जों सुफुंनो हायो। नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों गेलेनायफोरनि गेजेरजोंनो मोनहैनो हायो।
औ।
आरो जों। मोजां गेलेगिरि जानो हायोब्ला एबा गेलेनो हायोबा एबा मोजां खेलाफोरखौ जों गेलेनो हायोब्ला, गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरजों लिंहरजानानै जों गेलेहैनो हायो।
ओम।
जोंखौ गेलेनाय जोंनो बयबो सिनायनो हायो।
औ।
आरो गेलेनायजों जों। गावखौनो गोग्गानो हायो।
औ।
बिब्दिनो खेलाफोरखौ जों गेलेनांगौ मानो होनोब्ला जों फिट थाबाय थानो हायो गेलेबायोब्ला। मोजाङै मोजां। गावनि लाइफआव दावगालांनोबो हायो।
औ।
दायो नोंथाङा आंनि बे बुंनायखौ माबायदि मोनदों?
दा नोंथाङा जि बुंदों गासैबो खोथायानो सैथो आरो, नोंथांनि बुंनाया जोबोर मोजाङानो जादों।
बिब्दिब्ला दायो नोंथाङाबो आंनो खेला गेलेनायफोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा। खेलानि सोमोन्दै एसे सावरायदो दे।
औ जोंहा दा नोंथां गेलेनाय बुङोब्ला। जोङो। नैबे जेरै खेलफोर दं जोंनिनो ओनसोलाव। गेलेयो जेरै फुटबल, काबादि। क्रिकेट, भलिबल बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा खेलाफोर दं। जायजों जोङो नैबे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव मोजां गेलेयोब्ला जोंखौ हां‌ हांख्रायहरो, एबा जों नैबे ओनसोलाव मोजाङै गेलेनानै गुबुन मोनसे जायगायाव गेलेहैयोब्ला जोंहा गाव गावनि नाम एबा गाव गावनि ओनसोल एबा गाव गावनि गासैबो नाम एबा बायदि बायदि, जोंहा मुंदांखा जाहैयो आरो जोङो मोजां गेलेयोब्ला जेरै फुटबलखौ लाना बुंसै आं जेरै जोंहा फुटबलखौ गेलेनानै नैबे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाब मोनसे ओनसोलाव हांख्राय जानानै गेलेहैयोब्ला। जोंहा बै बायदियाव गेलेहैनो मोनोब्ला जोङो रां एबा बायदि बायदि रोखोमनि मेडेल बायदि बायदि रोखोमनि बान्था मोनो। जोङो बेफोर जोंनो गाव गावनि जिउ एबा गाव गावनि न'खर सालायनो। एबा गाव गावनि ओनसोलखौ जोंहा गोग्गा होनो हायो। आरो बेफोरनि फुटबल बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि खेलाफोरा जोंखौ मोजाङै गेलेयोब्ला जोबोद मदद खालामो। जेरै जोंहा क्रिकेटखौ लानानै बुङोब्ला जोंहा क्रिकेटआवबो जोबोद मोजां गेलेनो हायोब्ला। जोंखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेनो हांख्रायो, गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेनो हांख्रायो आरो जोंहा बेफोरबायदि मोजां उन्दैनिफ्रायनो गेलेनानै जोंहा हांख्राय जायो। ब्ला जोंनिनो ओनसोल एबा जोंनिनो नाम बायदि बायदि मुंदांखा जायो, आरो जोंहा बेफोराव मोजाङै मोजां गेलेहैनो हायोब्ला जोङो बायदि बायदि रोखोमनि मेडेलफोर एबा रांफोर आरजिनो हायो आरो बेफोर बायदि बायदि बान्था मोननो हायो आरो जों बेजोंनो गाव गावनि मुं एबा गाव गावनि ओनसोल एबा गाव गावनि न'खरखौ जोङो गोग्गा होनो हायो। आरो जोंहा। खेलनि बागै आरो बुङोब्लाथ' जोंहा जोबोर बुंनो हायो जोङो, बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जोंहा खेलाथ' जोबोर दं। दा बेफोरबायदि खेल गेलेनो हायोब्ला, उन्दैनिफ्राय मोजां गेलेबोयोब्ला जोंहा आं बुंनाय बायदिनो जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव हांख्राय जायोब्ला ब्ला गासैबो जिउआव नांगौ जानाय बायदि बायदि रोखोमनि जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेरायनाय बायदि बायदिफोराव जोंहा हेफाजाब मोननो हायो दा आं बे बेखौनो बुंबाय दि जोंहा खेलफोरखौ मोजाङै गेलेयोब्ला जोंहा गावनि जिउआव नांगौखिनिखौ गासैबो सुफुंजोबनो हायो एबा जोंहा गासैबो ओनसोलावनो मुंदांखा जायो दा नोंथाङा आं बुंनाय बेफोरबायदि खेलनि सुंद'यै बुंनायखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों?
जोबोद मोजां जादों नोंथां।
अ अब्ला नोंथां जोङो खेलानि बागै सुंद'यै सावरायबायब्ला अब्ला जों बेयावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां
औ